हेलौ औ नोंथां।
औ। मोन दं ओरैनो नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनै जानायनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि ओ ओनसोलाव मा रोखोमनि जानाय लोंनाय मोनो नोंथां?
औ औ जोंनि रोखोमा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां जानाय लोंनाय मोनो नोंथां जेरै मैगं थाइगं बायदि बायदि मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो थास स' लेस्रा भिन्दि खुमब्रा बिदिनो गोबां बायदि बायदि जेनबा। मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ।
नोंथांनि ओनसोलाव ओ जानाय लोंनायनि ओ बुंनो थाङोब्ला अनला खारिया जानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ औ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा अनला खारैखौ माब बैसा बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। बिदिनो जों औ अनला खारैखौ संनोखौ थाखाय जोङो माने माइरं लाग्रोनांगौ आरोना एसे बे माइरंखौ माने जोङो सोमनानै सोमनानै सुखांना दोननांगौ आरो ना। सान्दुंआव फोराननांगौ एसे गोबाव। गोबाव फोराननायनि उनाव बेखौ दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो दा बुंनो थाङोबा थ' जोंनि बर'फो रनि गेजेराव उलारा बारा गै ला मिक्सार मिसिन जाबाय आरो। जोंना नोंथां ग्रेन्दार जाबाय बेखौ बिजों देना लाना य जायो बे देनायखौ माने जोङो जेनबा अनलाखौ माजों संनो दावजों संनो बाबो बेखौ दावखौ माने एसे एवफ्रामना नागोबा बे लाग्रोनायनि बेनि उनाव सेम सारयावनो माने दै हरबाय जोङो दै हरनानै बेयाव औ औ बेखौ दै एसे गोदौ होबाय गोदौ होनायनि उनाव जेनबा बे जों माइरं गुन्दै खालामनायखौ माने बि दैयाव फ्रि फ्रि होयो आरो होनाय जायो आरोना नोंथां होनाय जानायनि उनाव बेयाव खारै आरो जा जा मस स्ला नांगौ बेखिनिखौ होनाय जायो होनायनि उनाव बेहाय म ओ जेनबा जा जों दाउ बेदरखौ एवफ्रामना दोनदोंमोन बेखौ हरनानै एसे गोबाव गोद
नंगौ नोंथां ओ जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोबोरैनो ओ दाउ बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो खारै होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव खारैखौ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां। औ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव खारै मेग खारैखौ माबायसा बानायो?